गोजोन फुंबिलियाव नोंथांनिसिम मोजां एबा गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय दिनै जोङो दिनै जोङो मोनसे टपिकनि सायाव सावरायगोन बे टपिकानो जाहैबाय ओ मथर गारिनि सायाव हान्थिनायनि मटर गारिनि सायाव मटर गारि होनोब्ला जों बयबो मोनथिखायो मानोना मटर गारियासो जोंखौ गुबुन जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम लांनो हायो। सिगांनि दिनाव बेफोरबायदि मटर गारिफोरखौ जोङो मोनलियामोन नाथाय दानि जुगाव गोदान मुगाजों गोदान मदार्न मुगाजों जोङो मथर गारिफोरखौ जों मोननो हायो मानोना दानि
खौ हान्थिनानै बिदि गोबां गोजान गोजान जायगायाव थाबायनो हालिया एबा थांनो हालिया बेखायनो जोङो गासैबो मटर गारिजों थाङो आरो मटर गारिजों जों हान्थियो मटर गारि होनोब्ला जों बयबो मोनथियो जोंनि गामि फन जोंनि गासै हालामावनो मटर गारिखौ दानि जुगाव जोङो जेरावनो मेरावनो नुनो मोनो। मानोना दानि जुगा सोलायबाय आरो दानि जुगाव रावबो बिदि थाबायनानै एबा हान्थिनानै रावबो थाबायला गासैबो मटर गारिजों थाबायो आरो बे मटर गारि मटर गारिनि जुगिदि जोङो गोबां बिदि गोजान गोजान जायगायाव जोङो थांनो हायो। जायनि जाहोनाव जों एसेबां खस्थ' मोना आरो मटर गारियाव जोङो बिदि मोननै रोखोमनि थाव आरो डिजेलफोर खौ जोङो सो सोनायखौ जोङो मोननो हायो जेरै जेरै दिजेलस खायफा खायफा गारियाव बिदि डिजेलफोरखौ सोयो आरो खायफा खायफायाव बिदि पेट्रलफोरखौ जोङो सोनायखौ जों नुनो मोननाय जायो मानोना गारिनि इन्जिनफोरा एसे आलदा आलदा थानायखाय बेयाव डिजेल आरो पेट्रलखौ बाहायनाय जायो ओं मटर गारिनि जुगिदि जोङो गोबां बिदि हान्थिनो हायि लामायाव बिदि जोङो हान्थिनो हायो आरो जुदि जोङो मटर गारि गैयामोनब्ला जोङो हान्थिनायाव एसे खस्थ' मोनगौमोन आरो जोङो बे थांनो हायि जायगायाव जोङो थांनो हानाय नङामोन मानोना गोदोनि समाव बिदि मटर गारि गैयि समाव गोदोनि मानसिफोरा गोबां बेबायदि दुखु खस्थ'खौ लानो गोनां जाबाय मानोना मटर गारि गैयि समाव गोबां बिदि हान्थिनानै गोबां गोजान गोजान जायगासिम थांनो गोनां जायोमोन आरो जोंनि देहा जोंनि सोलेरफोराव गोबां बेबायदि दुखु मोननाया सोलियोमोन जायनि जाहोनाव मोदोमाव सानाय सुनायफोरा जायोमोन जायनि जाहोनाव जों बिदि बेमार आजार लोमजानाय साजानाय फोर जायोमोन थाबायनायनि थाखाय नाथाय दानि जुगाव जेब्लानिफ्राय मटर गारिया ओंखारबाय बे जुगनिफ्रायनो रावबो जोंनि गामि हालामाव थानायफोर एबा नोगोरनि मानसि जायखि जायाव थानाय मानसियानो बिदि आइथिंजों हान्थिनायखौ जोङो नुनो मोनलिया दानि जुगाव गासैबो मटर गारिजों थाबायो जेरै अट'फोर ओंखारबाय जेरै रिक्साफोर सिगांनि दिनाव रिक्साया सोलियोमोन नाथाय नाथाय रिक्सानि उनाव दायो अट'फोर ओंखारनायनि थाखाय जोङो रिक्साखौ बाहायनाय जाला जायनि जाहोनाव दानि जुगाव इलेक्ट्रिकनि मटर गारिफोरबो ओंखारदों इलेकट्रनिक मटर गारियाव जोङो बिदि डिजेल आरो बिदि पेट्रलफोरखौ जोङो सोनायखौ जोङो मोनलिया मानोना बियो इलेक्ट्रनिक बेयाव इलेक्ट्रनिक चार्जिं होनायनि थाखाय बियो सोलियो आरो अट'फोरखौ जों नायनो थाङोबा बेफोराव पटल आरो पेट्रल आरो डिजेल फोरा सोलियो बेफोरखौ बाहायनानै जोङो बे अथ'फोरखौ जोङो एबा मटर गारिफोरखौ जोङो सालायनायखौ जों नुनो मोनो जेरै मटर गारि होनोब्ला जेरै जोङो बाइकफोरखौबो जों मोनथियो बाइकफोरनि जुगिदिबो जोङो गोजान गोजान लामासिम थांनो हायो बिदिनो मटर गारि बाइक बेफोरजों जोङो गोजान गोजान हान्थि हान्थिनो हायै लामाफोरावबो जों थांनो हायो नोंथाङा ओ बेफोर मटर गारिफोरनि ओ साखाफोरा खैथासो थायो नोंथाङा मोनथिगौ ना
औ जोङो बेफोरबायदियैनो जोङो जोंनि मटर गारिफोरखौ जों सावरायनायावहा जों गोबां बिदिनो मटर गारिफोरा साखा खब नै खब्रै बेफोरबायदिनो थायो आरो जोङो बिरखंफोरनि सोमोन्दै जों हान्थिनायनि सोमोन्दै जोङो रायज्लायनो हायो जोंहा बिरखं जों बिरखंखौ जों अख्रां माजों जों दावबायो आरो बिनि गेजेरजों जोङो जाय गुबुन गुबुन देशफोरावबो जों थांनो हायो जोंनि देशावल' नङा नाथाय गुबुननि देशावबो जोङो थांनानै जोङो दुइ घन दाबा जों रेल ट्रेननि गेजेरजों जोङो साननै सान थांङाबो जायगाफोरावहा जोङो बिरखंनि गेजेरजों जोङो
सानसेयावनो जों मोनहैयो बा साननैफोरावनो जों मोनहैयो बेफोरबायदि जायगासिमबो जों थांनो हायो आरो
जोङो बिदिनो नाव जाहाज बेफोरनि गेजेरजोंबो जों हान्थिनो हायो दैनि लामाजों जोंबो जोंनिया अब्ला जोंनि लामाफोरा सर्ट काट जायो जायनि जाहोनाव जोंनि बेसेन गोसा समफोरा एसे जोंनिफ्राय मदद मोनसिनो आरो जों बेफोरबायदिहे जोङो जोंनि हान्थिनायफोरखौ जों खालामनो हायो आरो जोंहा बिदिनो जोंनि साखाथि फाखाथियाव जोङो बाजार हाथायफोराव थाङोब्ला जोङो बिदिनो रिक्सा बेफोरबायदिखौ जों बाहायो आरो बेफोराव जोङो गाखोनानै थांनानै जोंनि नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ जोङो न'सिम लाबोनो हायो आरो जों स्कुटिफोरजोंबो जों जोङो थांनाय लाबो फैलाय खालामलायनो हायो जों बेफोरबायदि जों जोंनि साखा खबनै स खब्रै खबबा बेफोरबायदि जों थायो आरो जोंहा ट्रेक्टर दामपार बेफोरबायदि थायो जोंहा दामपारफोरा बिदिैनो गोलोर बांसिन गोलोर मुवा बेसादफोरखौ थिखोग्राखाय बाला अन्थाइ गोबां गोबां गिलिर गिलिर मुवा बेसादफोरखौ थिखोनो थाखाय बाहायो बेनिखाय थाखायनो बिहा मोनसेयावनो जाबनै जाबनै होनाय जाखायो साखाफोरखौ बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनो आरो गोबां बे दामपारानो बयनिख्रुइ हेभिसि न गारि होननानै आं सानो नोंथाङा बेनि सायाव मा सानो
औ नोंगौ जोंनि मटर गारिफोर एबा गासै गारिखो जों नायनानै जों नुनो मोनो जेरै हानि लामाया याव मटर गारिफोरा खारो आरो बिनिख्रुइ गेदेरसिन गारि जों नुनो मोनो बिदि दाम्पार ट्राकफोरखौ जोङो नुनो मोनो बिसोर गारियानो जौसिन लामायाव हान्थिनाय मटर गारि जेरै बाइकफोरा साखा थोंनै गोनां बिदि मटर गारि आरो बिसोरो फिसा गारि आरो थांलाय फैलायाव बेफोरो आराम आराम एबा मोजां जायो नाथाय ट्राकफोर ट्राकफोरखौ नायनो नायोबा जों नुयो जेरै मैदेरफोर बायदि गिदिर आरो गोजौ बेफोरखौ जोंनि बिदिनो न' लुनाय एबा बिजनेसनि खामानिफोर जेरै बालि अन्थाइ रोगानाय फोराव जोङो बाहायो आरो गोबां बिदि बिदि बिल्डिंफोर लुनायफोराव बालि अन्थाइफोर रोगानो थाखाय सिमेन्टफोर रोगानो थाखाय इथाफोर रोगानो थाखाय बे ट्राक एबा दामपारफोरखौ जोङो बाहायनाय जायो नाथाय बिदि बाइ एबा बाइक मटर गारि एबा बेफोरबायदिनो अट'फोराव जोङो एसेबां बेबायदि लोर मुवा एबा बिदि उजुन गोनां बिदि मुवाफोर इथाफोर बिदि सिमेन्ट बालिफोरखौ जोङो रोगानो हाया नाथाय जोङो ट्राक एबा बारनि गेजेरजों बिदिनो गोबां बिदि मुवा फोर बिदि लोर उजुन गोनां बेफोर गासै मुवाखौनो जोङो गावनि खामानि थाखाय एबा बिदि बिजनेसफोरनि थाखाय जोङो बाहायनो थाखाय हायो आरो बिदिनो जों टल गारिनि फारसे जों नायोबा जेरै नुनो मोनो खामानिफोराव बाहायजानाय जे सिभि आरो ट्रेक्टर बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो जेसिपिखौबो जों नायोब्ला गोबां बिदि बोलो गोनां बेबायदि गारिखौ जों नुनो मोनो बे जे सि बि फोरखौबो बिदि हाखर जावनाय बिदिनो गासै जोंनि खामानिफोरनि थाखाय खै फुख्रिफोर जावनाय बेफोरबायदिनो अन्थाइफोरबो खारनाय बेफोर खामानियाव जों बाहायनो हायो मानोना जेसे बेखौ जों नायोब्ला नुनो मोनो जोबोर बोलो गोनां आरो जोबोर लांदां सक्ति गोनांफोर बायदि जों नुनो मोनो बेफोरबो गासै बेफोर बे पेट्रल आरो डिजेलफोराव बेफोर गारिफोरा मटरफोरा गोलैयो आरो बिथिं नायोब्ला ट्रेक्टर बे ट्रेक्टराबो बिदिनो दाम पारफोरनिनो फिसा लेबेलनि जेरै बेखौबो खामानियावनो बाहायो जेरै ट्रेक्टर बेफोरखौ दानि जुगाव जोङो नुनो मोनलिया मोसौदों दुब्लिफोराव हालेवनाय नाथाय जों दानि जुगाव ट्रेक्टरजों बिदि दुब्लिफोरखौ हाललिवना आबाद मावनो थाखाय जोङो बेफोर बायदि हालेवनायफोरखौ जों नुनो मोनो जेरै ट्रेक्टरफोरा बिदि दुब्लिफोराव बिदि गोबां बिदि आबादनि थाखाय हालिफोर एवो जेरै माइ आबादनि थाखाय हालफोर एवो आरो बिनि अनगायैबो गोबां बिदि बायदि आबाद बायदि जानाय लोंनाय बिदि मैगं थाइगंफोरनि थाखायबो बारि गोरानफोर एवनायफोरावबो जोङो ट्रेक्टरखौ जों बाहायनाय जायो आरो बेनि अनगायैबो ट्रेक्टर ट्रेक्टरखौ डामपार आरो ट्राक बेफोरबायदिनो बिदि बालि अन्थाइ रोगानाय बेफोरबायदि इथाफोर रोगानाय बेफोरबायदि सिमेन्टफोर रोगाननाय बेबायदि बायदि रोखोमनि खामानिफोरनि थाखाय खै जोङो बाहायनाय जायो आरो
ए
जेरै मटर गारि बिदि बाइकफोरखौ जों नायोब्ला नुनो मोनो बेफोरो साखा थोंनै गोनां मटर गारि बेफोरखौ जोङो गोबां बिदि जायगाफोराव थांनो हायो नाथाय बेफोरबायदि बेफोरबायदि हरनि समाव नाथाय बेफोर बाइकफोरखौ जोङो एसेबां बिदि सुबिदाखौ जों मोननो हाया मानोना बियो लांदां आरो बियाव जेबो होबथेनाय गैया नाथाय मटर गारिखौ जोङो नायोब्ला जों नुनो मोनो मटर गारिया हरनि समावबो एसे सुबिदाया मोजां सुबिदा जायो नोंथाङा बिनि सायाव माबाफोर बुंबावनो सानदों नामा
औ नोंथाङा गोबां सैथो बाथ्राखौनो बुंदों जोंहा बिदिनो जोंनि थांलाय हैलाय हान्थिनायनि थाखाय जों मोनानि समावबो गोबां बिदि नांगौ जायो जों मोनानि समाव जों आ बिथिंदों थाङोब्ला गोबां खस्थ'फोरखौ जों सहायनांगौ जायो आरो गोबां बिदिनो गिथावना जा थायफोर जायो बेनिखायनो जोंनो नांगौ जायो गारि साखा खब्रैनि जोंनि हान्थिग्रा लामाफोराव जों नांगौ जायो। बेखायनो जोङो मटर गारिफोरखौ जोङो बाहायनाया मोजां अब्ला जोंहा गो समाबो गोबां जानानै फैबाय। जोंनि सावरायनायखौ बेसेयावनो दोन्थ'नोसैदां नोंथां
औ नोंथां
औ बिदिबालाय नोंजों नोंथांजों रायज्लायनानै गोबां गोजोननाय मोनबाय बेसेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय।